थां
खोनादोंबा नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
दा नों फ्रि ना?
औ फि दे।
दा जों बा दे। गारि मटर। नि बागै लारायसै नामा?
औ जायो रा होजायो।
औ नोंथांनि बांसिन मोजां मोननाय गारिया मा बुं मा?
आंनि। बांसिन मोजां मोननाय। गारि होनोब्ला। आङो जेनेबा एसे स्पर्टसटारफोराव एसे माने इन्टारेस्टेड आरोना, नाथाय आङो एसेबांबो माने मोजां मोनथारनाय बिदि। नङा जेनेबा। थ' आङो एसेबांं बुंजोबनो हानाय नङा माबे माबे कारखौ आं जोबोर मोजां मोनो।
औ जुदि थाखा फैसाया प्रब्लेम नङामोनब्ला नोंथाङा मा ब्रेन्डखौ सायख'गौमोन आरो मा ब्रेन्ड थाखा खब्रै गारिनि मा ब्रेन्डखौ सायख'गौमोन।
ओ जेनेबा ब्रेन्ड होनोबाथ' माने साबसिननिख्रुइ साबसिनखौ लुगैयो जेनेबा आरो जेनेबा। मोनसे गारि बायनो थाखाय जों जोंनि लामाखौबो नायनांगौ जायो। जेनेबा स्प आं जेरै स्रु स्पर्टस कार फोर फोरखौ मोजां मोनो। नाथाय स्पर्टस कार फोरा गाहाय जायो माने साखाफ्रा। फिसा जायो। थ' बेनिफ्राय आरो। लामानि कन्दिसन बेफोरखौ नायनानै जेनेबा। जोंना जोबोद ट्रेफिक माबा माबिबो जासोयो। आरो गोबां गाज्रि लामायाथ' बेफोर गारिखौ बाय आं स्पर्टस कार बायनाय नंला जेनेबा बिदिनो नर्मेलयै मानसि। बेफोर जिराय जानाय न'खरनि गासैबो बिदि। गारिखौनो बायनो। माबागोन आरो आङो। बायगोन।
अ। दानि जुगावथ' जों जोबोद गुबुन गुबुन टाइपनि गारिफोरखौ नुनो मोनोना। ओ जेरै ओम खायसेफोरा इलेक्ट्रिक जोंबो खारो खायसेफोरा फुयेल पेट्रल बा एबा डिजेल मोजां खारो आरो खाय बिदिनो ओ बाय'गेस जोबो खारनाय नुयो आरो बेनो गुबुन गुबुन टेक्न'लजियाव ओंखारबोगासिनो आरो आरो खायसे गो जों नुनो मोनबावो जेरै जों टेस्ला होननायखौ खोनादों ना? जाया माने अट' अट' मटरस जायखौ माने ड्राइभारबो नांनायलाया जाया गावनो खारो गावानो साइथफोर ला नो हायो। बिदि आरो आरो दा जोंनि जायगाफोरावथ' आङो बांद्राय बिदि ब्रेन्डेड ब्रेन्डेड कारफोरखौ नुनो मोना आरो ना आङो आंनि जायगाफोरावहाय
माने बिदिनो ब्रेन्डेड कार माने बेनि थाखाय जेनेबा आरो गोबां ब्रेन्डेड कारफोरा माने बिदि नुनो मोननाय जाया नंगौ जोंनि ओनसोलाव नाथाय माने जोंनि ओनसोलाव बांसिन पेट्रलनिनो गारिखौ नुयो आरो ना जेनेबा कार होनोबा जोङो पेट्रलनि कारफोरखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो। बेनिफ्राय इलेकट्रिक कार फोराबो एसे खममा जेनेबा
औ
इलेक्ट्रिक कारनिख्रुय माने पेट्रलनि कारा माने एसे स्ट्रंसिन जायो बादि होननाय खोनादों आरो ना आङो। बे-बेबो मोनसे। नो हागौ जेनेबा इलेकट्रिक कारफोरा माने बाहायजाया बिनिफ्राय आरो सि एन जि फोरजोंबो माबानाय अट'फोर नुनो मोनो। टेक्सिफोर नुनो मोनो सि एन जि जों बाहाय जानाय जायफोर माने इनभाइरमेन्ट फ्रेन्लि जायो ओमफ्राय आरो गंसे गंनै गारिफोर नुनो मोनो बेफोर माने टाव ओरै ओंखारथ'वाखै आरो ना माने टेस्टिं बादि इमेइल खायसे गंफा गंनै ओंखारनाय नुनो मोनो बाय'गेसनि कार।
औ ओमफ्रायो आं आंनि जागायाव नुनो मोनदों आरो बां ओ मा होनो इलेक्ट्रिकजों खारग्रा जे जोङो बेटारि गारि बुंनाय जायो बा टट' होननानै बुङो। जों माने बेखौ बांसिनै नुनो मोनो दं आरो दा दसे माने जोङो बे बिदि इलेकट्रिक मटरसफोरखौहाय जोबोद नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय जोङो ओ साइन्स आरो टेक्नलजियाव नायनो थाङोब्ला दानि जुगाव इभिएम जायखौ जोङो इलेक्ट्रिक भेहिकेल नि सारस बेयो जोबोद ग्रथाव दङ आरो डेभेलप लाइक डेभेलपिं ओ डेभलपिं मोनसे रिसार्च टपिक होनजायो आरो बेयो मोनसे डिमान्डिं टपिक
बिदिनो जेनेबा दे ओ आं बुंनि नामा नोंथां?
दे बुं दे नोंथां।
माने बिदिनो जेनेबा दानि मुगायाव जेनेबा फुवेला जोबलांनो हमबाय नालाय बेनिखायनो जेनेबा बेनि फुवेलनि सोलायै माबा फोर बेलेग मोनसे मोनसे राहा मोनगोन नामा जोंनि गारिफोरनि थाखाय बेखौ बेखौ सानैनो माने जेनेबा इलेकट्रिक कार सि एन जिनि कार आरो मा होनो बे बायगेसनि कार बिदि माने बेलेग बेलेक इन्जिन दिहुनाय जादों आरो।
औ आरो जोङो नायनो थाङोबा बेफोर गारिफोराहाय जोंखौ जोबोद हेफाजाब होबोदों आरो। जों मानसि माहारिनि जिउ खुंनायफोरावहाय जेरै जों नुनो मोनो ट्रेक्टर ट्रेक्टरफोराबोहाय जोंनि आबादफोरावहाय जोबोद हेफाजाब होयो। आबाद बा बिदि माल रोगानायफोरावहाय। आरो बे कारफोराबो जोंखौ माने दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनोबा जोंनो हेफाजाब होयो आरो बिदिनो बाइकफोर बाइक फोराबो माने जोबोद हेफाजाब होयो आरो जोंखौहाय बाजारफोराव थांनो बा स्कुलफोराव थांनो थाखाय टाइमावनो सहैहोयो। माने बेफोरो जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों आरो। नङाबाथ' सिगांनि टाइमावहाय जों नुनो मोनो जोंनि आबौ आबैनि जुगावहाय जों नुनो मोनो बे बिथांमोना बाजाराव थांबाबो थाबायनानै हस्पितालफोराव थांबाबो मोसौ गारिफोरजोंसो थांनांगौमोन आरो जोबोद माने सम बांद्राय लायोमोन आरो ओम
ओ नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना जेनेबा नोंथाङा मोनसे गारि बायबाथाय बे गारिनिफ्राय नोंथाङा मा लुबैगोन मा एक्सपेक्ट खालामगोन आरो मानो थाखाय बे गारिखौ बायगोन?
आंथ' बांसिनै माने जुदि आंनियाव गोबां थाखा फैसा गैयाबा माने बयनिबो मोनसे सिमाङानो जाहैबाय गारि लानायानो जाहैबाय माने जोङो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थाङो हानाय आरो माने गुबुननिफ्राय गुबुननियाव दिडपेन्डेन्ट जायालासिनो बा बिदिनो बासफोरखौ बा ट्रेनफोरखौ हमा लासिनो जों गावआनो सालायनानै थांनो हानाय बायदि आरो बिदिनो जों कमफर्टखौ लुगैयो ना मोनसे माने माने जोङो बिदि पाब्लिक सारभिसफोर थांबा जोङो एसे दिस कमफर्टफोरखौ मोननो हायो आरोना ओ आं बेखौ लुुबैयो आरो मोनसे कम्फर्टखौ लुुबैयो आरो जुदि आंनियाव थाखा फैसा बांद्राय थायोबाथ' माने आङो सानो आरो ना आङो ओ मोजांनिफ्राय मोजां बयनिख्रुय मोजां गारिखौनो लागोन होननानै सानोआरो जेरैहाय जों दानि जुगाव नुनो मोनो ओ मोजां मोजां ब्रेन्ड लाइक लम्बरगिनि फेरारि बा बिएमडाब्लिउ ना बेफोरखौ बिदि बायनो लुबैयोआरो आं ङो
औ जेनेबा बेनो जदि ओ मोनसे स्पर्टस कारनि लागजारि बेफोर बेलेग जाखायो आलदा जाखायो बेफोरो जेनेबा ओमफ्राय नाथाय जेनेबा मोनसे कार बायबाथाय आं बे कारनियाव माने बेफोरखौ नायगोन जे ओ बेले बेनि रिलेबिलिटि आरो फुल एफिसिनसि आरो बियो माने ड्राइभिं एक्सपिरियेनसा बोरै जागोन बेखौ फरायनानै माने सालायनानै बिदि माने बेफोरखौ नायगोन आरोना आरो जेनेबा रांजों माने आंनाव आं बायनो हानाय बादि बेखौनो नायगोन ना नायगिरगोन आर
औ आरो नोङो ओ बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो जे बे गारिफोरा जोंनि समफोरखौ जे ओ बासायहोदों बेनि बारै नों मा बुंनो सानो
औ नंगौ बे बाथ्राया जोबोर थार जे सम माबा गारिया जोंखौ जोंनि समखौ बासायनायाव मदद खालामो जेरै जोङो मोनसे जायगायाव जों जुदि ओ जेनेबा ओ थाबायनानै एक घन्टा एक घन्टा लाहैयो बा जोङो दस मिनिटाव गारिजों सहैनो हायो बेयो जोबोर आरो जेनेबा जोंनि देहानि मेंनाय बेनिफ्रायबो जों बारगनो हायो जों थाबायना थांनाय लोगो लोगोनो जोबोर ओ माने मेंगोन आथिं सागोन आरो सानदुं गोस सायाव डि हाइद्रेसन जागोन माने देहायाबो गाज्रि जालांनो हानाय नाथाय जोङो गारि थाबाथाय गारिजों खहसावनो माने जोङो हान्थिनो हायो आरो दाबसे जायगानिफ्राय गोजान दाबसे जायगासिम बेनो मोनसे सम संरैखा खालामनायनि
औ उम आरो जेब्ला जोंनि देहाफोरा मोजां नोङा जेरै जों फाहामसालिफोराव थांनो गोनां जाबोला जोबोद सहाय होयो आरो गारिफोराहाय जोंनि टाइमखौ बासायनानै माने जोंखौ इनस जों बिदिनो रैखाथिखौ होनाय जायो आरो मानो होनबाला जोङो जुदि थाबायनानै थांनांगौब्ला बा माबा मोनसे बिदिनो सिगांनि मोसौ गारिफोरजों थांनांगौबा गोबां टाइम लायो आरो जों नुनो मोनो सिगाङाव मानसिफोरा बांद्राय थैयोमोन इसपेसिलि ओ बे दिलिभारि समावहाय बे हिनजावफोरनि डिलिभारि समावहाय जोङो ओ एसे क्रिटिकेलबानो जोङो बांसिन बिमाफोरखौहाय बिदि थैनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदि सिमपोल सिमपोल बेराम जेरै डायरिया कलेरा बेफोरावबो जोङो थैनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदि सम ओ समजोंहाय जोङो समावनो माने फाहामसालिफोरावबो ओ लांनो हायैनि थाखाय नोंथाङा बेनि बारै मा सानो
नंगौ नंगौ जेनेबा दा ओ गोदो एम्बुलेन्सफोर गैयामोन बे समाव माने हस्पिटालसिम हस्पिटालसिम सहैनायनि थाखाय गोब-गोब-गोबां गोजान जायगासिम दावबायलांनांगौ जायोमोन मानोना गासैबो गामियाव हस्पिटाल मोनजोबा जोङो माने हस्पिटाल एक्सेस खालामनो थाखाय जोङो माने गो-गो-गोजान गोजान जायगायाव दावबायनांगौ जायो बेवहाय माने जुदि जोंहा गारि मोनो अब्लाना जोंनि माने समा माने खम समनि गेजेरावनो जोङो हस्पिटालाव सहैनो हायो बिदिनो मालाबा इमारजेेनसिनि टाइमाव औ नोंगौ माने ओ जेनेबा जोबोर इमारजेेनसिफोरखौ जोङो जेसे हायो जसेनो थाबै माने हस्पिटालाव लांनांगौ जायो बेनि थाखाय जोंखौ गारि मथरा जोबोर हेल्प खालामो आरोना
औ दे होमबा दिनथ नोसै नामा बे एसे खिनियावनो
औ औ दे जागोन दे